हेलौ
औ खोनाबायना
औ खोनादों दे
उम बिदिब्ला जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायबावनोसै नङा होमबा
औ आयदाखौ बुंदो दे नोंथाङा
औ जों दायो आबाद आबादनि सायावनो जों गुवारै सावरायलायनोसै होमबा ना जों मा मा आबाद मावो आबाद मावनानै जाहा मा मा मुलाम्फा मोननाय जायो बिनि सायाव
जागोन दे उम
माने जोंनि आसामा बा भारत हादरानो आबाद गाहाय हादर नङा होमबाना आबाद आबाद मावनानैनो जौगालु बा एसे जौगानाय होननानै बुंनो हानाय जायो। जोङो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो आबाद मावनानैनो जिउ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो। जों आथिखाल मुगायाव बिदिनो जों आबाद मावनानै न'खर बा गथ' गथायाइफोरखौ सोलों थेंनायाव बा माबा मोनसे जिउ दैदेननायाव जों आथिखालाव नुनो मोननाय जासै आरो जेरै जों आबाद होनोब्ला जा बरफ बा गाहायै माइ आबाद। बेसर फाथो बेफोरखौ मावनाय जायो बेसर बेसर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेखौ आं बुंहरनोसै गिबियाव। बेसर आबाद मावनोब्ला जाहा गिबियाव हालौवग्रोनाय जायो।
औ
मोसौजों मोसौजों नङाब्ला ट्रेक्टरजों हालेवनानै बिदिनो हाखौ दुफु दुफु खालामनानै जेब्ला हाया माबायो मोनो मोननाय जायो बा दुफु दुफु बो जायो बे समाव जोङो हासार सारबाय जेरै इउरिया पटास बायदिसि दा इदिनो सरखारि हाथाय हासार सारबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों बेसरखौ फोबाय फोनानै मै होनाय जायो आरो। मै मै होबाय बिनि उनाव जाबाय आरो माने फोबाय आरो बे बेसरनिफ्राय जाहा मा दिहुननाय जायो होमबा जों बे बेेसरगनिफ्राय जों उम जानाय थाव।
औ
जानाय थाव मोनो। हानाय जायो। जों बिदिनो मारा होनानै बेसर बेगरखौ दिहुनबाय आरो बेखौनो मेसिनाव लांनानै थाव गुबैबा जानाय थाव हिसाबै जों मोननो हानाय जायो आरो।
उम ओरैनो मानि बेस सरखौ जोङो गो बोरि हायावलसो मावनाय जायोदांना बे दलहा हाफ्रावबा
उम बोरि बोरि हायाव हा गिसि हायाव दा बारा जानायखौ नुनो मोननाय जाया माने। बिदिनो बोरि हा हाजो हाजो ओनसोल बा एसे एसे गोजौ हायाव
उम साबसिन जायोदा ओं जोंनि साइदआवथ मानि एसे दैब' नालाय। बेखायनो जों जों माने बेसर आबादखौ मावा आरो बारा।
दै थानाय हायाव बारा जाया माने।
बे नङा माने एसे गिसि आरोना जों थिं माने बेसर आबादा जायानो आरो। बारा मोजां बेखायनो गायनाय जाया आरो ओरैनो बे एसे हाया एसे मोजां ना ओम औ माने एसे गोरान ना एसे दुफु दुफु जानांगोन ना बिदियाव जानांगोन आरो।
साबसिन जायो।
ओरैनो बेबायदिनो माइया आबादा माबायदि हायाव साबसिन मोजां जायोबा।
माइ आबादाथ ओरैनो दै थानाय
उम
जायगायावसो माने गायनायनि उनावबो दै नांगौ जायोना। गायिनि सिगांबो दै नां गौ जायो आरो गायखांनाय जाहा इदिनो फिथाइ ओंखारजासे दै मोनबाय थानाय दैमा दैसानि दै मोननाय बा दै मोनबाय
आरो माबेयाव मा होनो हामा हा ना बिदियाव बांसिन मोजां जानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जों थिंजाय माने जोंनि एरियायावहाय बेयाव माने दै मोन दैयाथ' माने एसे मोननो मोजाङै मोनबानो आरो लोगोसे हामा हायाव बांसिन माइआ गोजों गोजों जायो साफा जायो मोजांसिन जायो आरोना ओरैनो ओरैनो उ हाग्रायालाय जायो अब्लाबो माने साबसिन जायो आरो माइआ माने साब फा गोजों जायो आरो हामा हायाव उम
आरो फाथो आबाद मावनानैबो गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो
औ फाथो आबादखौ उम ओरैनो माबायदि हायाव मावो ओह आरो मेसेङाव सो मावोदां ना दैलांङाव बो मावो फा
मेसेंङाव मावो ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां समाव मोन फैनाय जायो आरो
औ दा दायो दानसिगोनना दा
दा दानजाथ'नाय जायाखै माने एसे दैलांङाव दानजाहैनाय जागोन आरो
ए माइ गायखांनानै ना माइ गायखांहां बा माइ गायनाय फुनाय समाव दानो नामा ना एसे नांबावगौदां दायो ना उ दायो फोनानै एसे जौहांबाय खोमा ना
जौहां बाय औ दा औ जौहां
ओ इदिनो माइ गायखांनायजों मानाय जों ना मानसिफोरा माइ गायखांनायजों खामानि जोबनायजों फाथो सुनायाव मुखुब जासि सिगोन आरो ना बेबायदि नुदों आरो उ माने आथिखालावथ' बारा बर'फोरा बेफोर बे आबादखौ मावलादां माथो ना
खायसे बायदि मावो आरो खायसे बाय दिया मावनायखौ नुनो मोननाय जाया इदिनो
गोदो माने मावोमोन आरो आथिखालाव एसे खम जाबाय माने गोदो जि फाथोनि मा दुरुं बायदिसिना बानायोमोन ना आथिखालाव आथिखालावथ गैया गुबुन हारिनिखौसो गुबुन हारिनि मानसि फोरखौ बांसिन फोनाय बा आबाद मावनायखौ नुयो आरो।
फा-फाथो दिरुंजों अनेक रोखोमनि माबा मुवा बेसाद बानायनाय नुनो मोननाय जायोना जेरै ब-बस्थानो आरो मना मनाबो बानायना जेबो उम दुरुं उम मना बेग बायदिसिना सिना बानायनाय नुनो मोननाय जायो आरो औ
बेखायनो जों बे फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरोना।
औ औ आरो महनसेयावनो बिदिनो सय हाजार सात हाजार गाहाम थांनायबो खोनानाय जादों आरो फाथ थो दिरुंनि बेसेना बाजाराव। गोबां
दायो दाबो दामा बेफोरबायदि आरोना
उम दा बिदियाव दङ खोनादों आरो गुबुन आबादफोरनि सायाव माबाफोर बुंबावनो नोंथाङा
उम साहा आबाद ना साहा आबादाथ' जोंनि आसामनि मुंदांखा
साहा आबाद होनोब्लाथ जोंनि आसामा क्लारेप
माबायदि गायो नोंथाङा एसे एसे बुंनायसै नोंसोरो मिथियो खोमा ना
साहा आबादनि फारसे आबाद दा गियान गैयालाय माने जोंनि साइडआव ओरै
अ अ
जोंनि ओरै साहा आबाद होनोब्ला ओरै सानजा साइदआव बांसिनै गायनाय जायो आरो ओरै जरहाट तेजपुर थिं जरहात डिब्रुगरथिं उम।
ओरैथ बिखौ अमखायनो थाखाय सिगाङाव फुलि नांग्रोगोन
फुलियानो नांग्रोगोनदां उम
बिनि उनाव समान हायाव बा हाग्राफोराव हाग्रा एसे एसे थानायाव गायना हो हो जायो
उम हाजो एरियायाव हाजो एरियायाव साबसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
बेनि थाखाय माने जेबो इसां हालेवनानै दु फु दुखु खालामायनायनि गोनांथि गैया
आरो बिदिनो दंफां लाइफांनि सिङाव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ गेजेर गेजेर बिफां लाइफां होयो आरो ना बिदिनो बोसोरथामसोनि उनावनो मोनो खोमालै ना थायखौ
मोनो जानो हानायदां ओं साहा आबाद गायोब्ला मिथिंगायाबो जोबोद समायना
औ
माबायो बेरखाङो मिथिंगानि नुथाया साहा आबाद बारियाव माने बेरायहैयोबा आरो ना
उम सोमखोर
उम सोमखोर गोथां आरो साहा आबादनि थाखाय दैनिबो गोनांथि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दै मेचिनजों दै सारबाय थानांगौ जायो माने बिलाइआ गोथां गोथां माबानि थाखाय
उम
सोमखोर सोमखोर दै सारोब्लासो माने साप साप हाबखांबोयो आरो
उम
दे आरो गोदोथ बिदिनो धेमसिनो गुजेद टेलनो इ आबा गोदोनि समाव धेमसि गुजिटेल मिथा टेल बिदि होननायबो आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन ना
औ उम
माबा बे आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जाला आरो बे देमसिखौबो मावो मावनाया ओमफ्राय बिदिनो बे गोमो गोमो माबा दंमोन ना गुजि थेल ना मा होनोमोन नामाथाय बेखौ बे आबादा गोमाबोबाय आरो माने उम बे सान बिबार बायदि जायोमोन बिनि बिबारा माने जों उनदै उनदैआवसो मावनाय जायोमोन गोमाबोबाय बे आबादा उम गोमाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बे आबाद खौ
औ
आरो आबाद होनोबाथ' जाहा बे मैगं थाइगंनि आबाद बे फोरोबो गोलैयो नङा होमबा ना जेरै आलु आलु जोगोनार बेफोरखौथ' आबाद खालामनानै जोङो बाजाराव फानहैनानै रां आर्जिनो हायो नङा होमबाना
औ
आलु आबादखौबो आथिखालाव गोबां मावनाय नुनो मोनसै आरो ओम सिगां मावनानै दिहुननो हायोब्ला जोंहा गोबां रां आरजि सेरसेयावनो थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा केजिनि फाननो मोनोब्ला जाहा गोबां लाख लाख रां आरजिनो हायो माने बिदिनो बिस बिगा फन द्र' बिगा गाहाम हायाव माव गायोब्ला आलु आबाद मावोबा गोदोनि सम खममोन दानि जुगाव बिदिनो गोबां रोखोम बिबांनि माबा आलु आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो
औ
माने ला
औ दे